अ खोनादों नोंथां
गा आं नोंथांजों दायो बर'नि फोरबोफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायबायनो हाफागोन ना?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ दा नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो लुबैदों जे बर'नि फोरबोनि सोमोन्दै एसे बेखेवनानै होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां ओं थ बिदिब्ला आङो जेनाखि बर'फोरनि माखासे दोरोङारि फोरबो फालिनायफोरनि सोमोन्दै आङो ओ बुंग्रोनोसै दे बर'नि माखासे जे दोरोङारि फोरबो फालिनायखौ जोङो रायज्लायनो थाङोब्ला जे बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो ओ माखासे ओ फोथायनाय बा ओ माखासे आबादजों लोब्बा लाखिनानै बा ओ माखासे समजों लोब्बा लाखिनानै माखासे फोरबोफोरखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों आरो दासिमबो फालिबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों बैफोर फोरबोफोरनि मादावहाय ओ बैसागु मागो दमासि जे ओ बे आमथिसुवा खाथि गासा ओ हाल जांख्रा बैफोरबायदि फोरबो फालिनायखौ जेनाखि फालिबोबाय थादों आरो आथिखालावबो जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो दा बैफोर फोरबोफोरनि गेजेराव आङो ओ मोनसे बा मोननै फोरबोफोरनि सोमोन्दै ओ बुंनो आखाइयाव लाबाय दा आङो गिबियावनो जेनाखि ओ दा बोथोरजों खाबजानानै जेनाखि ओ फालि जानाय बा फालि जागासिनो दङ दाथ' दैज्लां बोथोर हिसाबै हिसाबै दा जोंनावहाय माइ गायनाय मुखुब ओ दा ओ माइ गायनाय बोथोराव जेनाखि फालिजानाय बा माइनि हानाय दिनावहाय ओ फालिजानाय बा नांगाल जांख्रा जायखौहाय नांगाल जांख्रा होननानै बुंनाय जायो आं बेनि सोमोन्दै ओ दा जोङोहाय ओ गामि ओनसोलाव बा जोंनि बर' हारिया ओ ओ जेनाखि नांगाल जांख्रा बे फोरबोखौ ओ गोदोनिफ्रायनो जेनाखि माइ गायबोग्रा ओ हिसाबै ओ फालिबोबाय थादों आरो आथिखालावबो फालियो दा नैबे ओ नांगाल जांख्राखौ उम फालिनायनि गुबै ओंथियानो जाबाय जे ओ जोंहा ओ ओ माइ गायनाया जुन जुलाइ मासनिफ्राय जागायो आरो ओ बेखौ जेन'बा गायखांनो थाखाय से मास बा नै मास लायो बेबायदिनो हा बुरजा एसेनि सायाव सोनारनानै ओ बेबायदिनो जोङो माइखौ गायनाय जायो दा बै माइखौ माइखौ गायनायावहाय जोङो ओ हालएवनायाव जोङो नांगाल ओ नांगोल आरो मोसौजों हालेवो सोरबा सोरबा आरो सोरबा सोरबा ट्रेक्टरजों हालोएवो ओ दा बेबायदिनो हालेवनानै जेन'बा जोङो माइखौ गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सानदुं अखा जोङो गायबोनाय जायो दा बै फोरनिफ्राय जोङो ओ खस्थ' मोनबोनायफोरखौ बावगारनो बा जोङो बै जेनाखि जोंजों हेफाजाब होफानाय ओ जेनाखि माखासे मावग्रा आगजु ओ जेरै नांगाल ओ नांगाल जोङो नांगालजों एवो नालाय आरो जेनाखि बेखौ ओ होनायजों बिदाय होनो थाखाय जेनाखि नांगाल जांख्रा ओ बेखौ खालामनाय जायो ओ दा जोङो ओ माइ गायजेननायनिफ्रायनो जोङो गोदोनि समावहाय जोंना गोदोनिहाय गोदोहाय जेनाखि बेबायदि गोनोखोआरि मुगाया ओ फैथ'यैयावहाय जेनाखि जेनेबा जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायामोन बै समावहाय बांसिन सुबुङानो ओ नांगालजोंनो हालेवनानै माइ आबादखौ मावनाय जायोमोन। बेबायदिनो नांगोलजों खोथिया थिलिखौ एवजेननायनिफ्राय ओ बेबायदिनो जोंनाथ' गिबि एवजनायखौ खारयनाय होननाय जायो ओ खारयनाय बुंनाय जायो बेनि उनावहाय फारि फारि जोङो खनब्रैसिम एवो बेबायदि खनब्रैखौ बुंलांनाय जायो जेनेबा सामार होनाय ओ बर' ओ बर' होनाय बेफोरबायदि फोमोननाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आलदा आलदा एवनाय ओ होननाय जायो ओ बेबायदि एवनायफोरखौ जोङो नांगालोलजोंनो मोसौ जुरि जुरिनानै एवनाय जायो आरो बेबायदिनो एवै एवै जे माइखौ ओ गायनाय जायो दा माइखौ गायखांनायनि उनावहाय जोङो ओ जोबथा दिनखालि जेन'बा माइखौ गायखांसैयाव जोङो दब्लायसे दब्लायनैखौ नांगाल जांख्रानि जोङो नाम खालामनानै बै हा बिगोमाया ओ जाहोनाय लोंहोनाय खालामनाय जायो बै दिनावहाय जे हा बिगोमाया ओ गासै बे माइ गायनायाव न'ख ओ न'खरनि सोद्रोमाफोर खस्थ' मोननाय बा ओ गुबुन ओ सोद्रोमाफोर जाय जायखौ लिंनानै माइ गायदोंमोन ओ बैसोरखौ गासैखौबो लिंहरजोबनाय जायो ओ मानोना बैसोर सुबुंफोराहाय ओ माइ गायनायाव ओ गोबां खस्थ' मोनो मानोना ओ माइ ओ दैज्लां बोथोरावथ' माब्लाबा ओ गोबां सानदुं जायो आरो माब्लाबा गोबां अखा जायो दा बैफोरखौ सहाय सोमनानै ओ जोंनि माइ गायग्रा आबादारिफोरा जोबां गोबां दुखु खस्थ'ब्लाबो जोङो माइखौ गायनानै बुथुमनानै लानांगौ जायो दा बैफोरबायदिखौ साननानै ओय ओय जोङो ओब ओ बे नांगाल जांख्रा ओ बेखौहाय ओ जोङो हा दब्लायनै दब्लायथाम दोननानै बे गासै मानसिफोरखौ लिंनानै जोङो जयै अ ओ अखानायै गायहोनाय जायो बे गायहैनायाव ज' ज' जाजाय ओ खेलाय लायो बेबायदिनो हाब्रु फुनलाय लायो। गावजों गाव हाब्रुआव नारसिनलायो ओ बेबायदिनो ओ जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादफोरबो लांखायो ओ बै दिनावहाय जेनाखि ओ खान्थाल थाइजौ बायदि फोरबो जाग्रा फिथाय सामथायफोरबो लाङो बेजों लोगोसे साहा बिस्कुत बायदि मैया जाग्रा ओ मुवा बेसादफोरखौ लानानै थांनानै ओ बैयावहाय रंजानायनि गेजेरजों ओ मोखां नायलाय नायलाय जायो रंजायो ओ आरो ओ बेबायदिनो बै दुब्लि बारियावहाय ओय माइखौ गायबोनाय जायो बेबायदिनो गायबोनायनि उनावहाय हाथारसै समावहाय न' बिग गोमाया ओ बाख्रि गायबोनानै ओ बाख्रि गायनाय होनो बेखौहाय ओ आर'ज खालामनाय जायो जे बिगोमाया ओ उ माइखौहाय ओ बुरजा मोनथों होननानै ओ बेबायदिनो आर'ज गाबबोनाय जायो ओ बेनि उनावहाय ओ जोंनाहाय बे हाल जांख्राया ओ जोबनानै थाङो आरो बेनि उनावहाय आरोबाव न' फारसे फैनानैबो आरोबाव ओ न' बिगोमाया ओंखाम जाहोहरनाय जायो बेबायदिनो ओ नांगाल जांख्रायावथ' हा बिगोमाफोराहाय ओ जौ रोस दि संनानै दोनखायो दा बै जौ रोसिफोरखौ लोंनानै ओ बेदर आखाइ जानानै बयबो ओ खस्थ' मोननाय सुबुंफोरा रंजायो आरो बै खस्थ' मोननाय दिनखौ ओ बावगारो आरो ओ दा बेबायदिनो ओ नांगाल जांख्रा बेखौ फालिनाय जायो नोंथां ओ दा नोंथाङाबो ओ जेनाखि नों मिथिनाय बर'नि जायखिजाया फोरबोनि सोमोन्दै ओ बुंलांदो नोंथां
औ दा नोंथाङा नांगोल जांख्रानि सोमोन्दै मोजाङैनो गोथौयैनो फोरमायलांबाय नङा होमबा जोंनि बर'फोराहाय माबायदिहाय नांगोल जांख्राखौहाय खुंनाय जायो नंगौ बर'फ्राहाय ओ दैलांसे मानि मेंनानै ओ बै ओ दिनखालि माने रंजानाय लायो आरो जे जोबनाय दिनखौहाय बेबायदिनो नोंथां बुंनाय खौबो जोंनिथिंबो बेबायदिनो फालिनाय जायो दा नांगोल जांख्रानि उनावहाय जोंहा ओ बोथोरारि फोरबो हिसाबै अ सरि आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो हिसाबै एबा बोथोरजोंबो सोमोन्दो थायो बियो जेरै ओ खाथि गासा बे फोरबो जों मोननो हायो आरो बेनि उनावहाय बिनि गेजेराव थाबावो मोनसे माइ नायदिंनाय फोरबो बेफोरबायदि मोनसे मोनसे दङ आरो जे ओ फोथारावहाय दैया माइनि दैया माबायदि हाबदों बेफोरखौ नायदिंनाय बेबायदि माखासे जोंहा बर'फ्रा फोरबो खुंबावो आरो दा बै नायदिंनायावहाय गोदोनि समावहाय बर'नि आइजोफोरखौहाय माइनायहैनो होनाय जायामोन होननानै जों खोनानो मोनो आरो मानो होनोब्ला ओ मोनसे फोथायनाय दंमोन जे बर' ओ सरि मोनसे फोथायनाय दंमोन जे ओ जायफोर ओ आइजोफोरा माइ नायो बे माइ नायनायावहाय नाय ब्ला से माया हाय ओ रुंगयो एबा थो थैयो होननानै मोनसे फोथायनाय दंमोन आरो खोनादोंना हेल'
खोनादोंना नोंथां
बेबायदिनोहाय ओ ओ माबानाय जायो आरो बिनि उनावहाय जे मोनसे सानबोनाय दङ जे ओ हिनजाव ओ मानसि बेबायदिनो नायखानाय जायामोन आरो माइ नायनायावहाय बिनि उनावहाय ओ जोंहा खाथि गासा फोरबो फैयो बे खाथि गासा फोरबोआवहाय बर'फोरा ओ थाइगिर बिखं एबा थालेर बिखङावहाय ओ आ माने थाव गुबै होनानै बे ओ गन गंसे औवानि ओ ओरैबो ओरैबो गोफार दाननानैहाय माने हायाव थुनानै ओ आरज गाबनाय जायो एबा सावनानै गारबोनाय जायो मोनाबिलि समावहाय आरो बेयावनो ओ आइजोफोराबो ओ गंसे थां गंसे लांनानै थावगुबै फोननानै बे माइखौहाय बिलिरनाय हुदाबो दङ बेबायदि खालामनायजों ओ जोंनि माइया जाहाथे जाथे मोजां जायो होननानै बुङो माने थेफा जाया एबा रग' रग' माइ जायो एबा माइनि एम्फौफ्रा बे गनसायाव ओ थाव सिथाब होनानै फिसा फिसा एम्फौ दा‌ जेरै थैनाङो आरो बेबायदिनो बे खाथि गासा सावनायजों मोनसे फोथायनायाबो दङ जे बे मोनाबिलि समावहाय बे अरजों सनायजों मा होनदों अर जोंनायखौ नुनानै जेरै एम्फौफ्रा अरखौ होसोनानैहाय बबे जायगायाव सोरां दङ बेखौ होसोफैयो बे हिसाबै मोनाबिलि समाव जेब्ला खोमसि जायोबा दुब्लि बारियाव बेजोंनाय जोंनाय खाथियाव एबा आलारि बाथियावहाय जम जम फैनानै बारसोम फैयो अब्ला जोंनि एम्फौ हारिया माखासे खमायनायजों लोगोसे जोंनि माइखौ खहा खालामनाय खालामा बेखौ ओ मोनसे साननानै बे मोनसे फोरबो खौहाय फालिनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जों ओ माइ आइग्लायनाय बेफोरनि सोमोन्दैबो जों मोननो हायो जेरैहाय माइनाव बरायनाय होननानैबो बुङो बेखौहाय बर' बर'फोराहाय ओ आइजो माहारियानोहाय बानायनाय जायो एबा न'खरनि गाहाय आइजोआनो बेखौ थांनानै आ आखायाव खासि ओ ओ लथासे दै आरो थलुंसि ओ ओ गरबा माइरं खर' ज'यै आरो लाइजौ लाइ गांसेो लानानैहाय बे माइखौहाय हानो थांनाय जायो आरो दुगै लोबैयै बाख्रियाव बाख्रियाव खुलुमखांनायनि उनावहाय बेयाव लायनो थांनाय जायो बे उनावहाय माइ आं लायखांनायनि उनावहाय बे माइखौ बिदिनो एसे हानानैहाय। खर'आव रुजुनानै लाबोनाय जायो। बेनि उनावसो साननैसो थानानै माइ बे फोरबोखौबो बर'फ्रा मानिनाय दङ आरो बे जाय जे आइजोआहाय माइ आग्लायगोन बे आइजोआहाय माबानो मोना राय्लायबोनो मोना एबा माबा ओ मिनिबोनो मोना बेबायदि सोरखौबा नाहरनो मोना मोनसे फोथायनाय दं आरो दा बिनि उनावहाय जों मोननो हायो।
बेबायदिनो गोबां फोरबो दंबावो जोंहा जेरै नोंथाङानो बुंबाय। आमथिसुवा नि सोमोन्दै। ओ सरि नांगोल जांखनि सोम्दै आमथिसुवानि फोरबोखौबो जों मोननो हायो। आमथिसुवा फोरबोआवहाय जोंहा फिथाइ सामथायाइखौ जयै लोगो नांनानै बोथोरनि मोननाय। फिथाइखौहाय जयै लोगो नांनानै जालायानानै होननानै। जालायो एबा ओइदिनखालि आबादबो मावनाय जाया। एबा आमथिसुा समाव साननैसो हाल बन्द' खालामनानै दोननाय जायो एबा हाबो जावनो मोननाय नङा। बै समाव बैयबो बिमाया सुवा जायो होननानैबो साननाय दङ बेनिखायनो बै समावहाय। बेबायदि हा जावनाय जाया आरो बा माबाफोरखौहाय। खुवा खालामनाय जाया मफ्राय ओरैनो खालि हाग्राायाव दाननाय जायो आरो गामिफोरावहाय ब्ला बे हाग्राया थैय होननानै जाहाथे लामानि हाग्राफ्रा थैयो। एबा सुवा जानानै थैयो बेबायदि मोनसे साननानै खालामनाय जायो आरो बेबायदिनो बर'नि दोरोङारि फोरबोफ्रा जों गोबां मोननो। हायो बेफोरखौनो मोनबोबाय जों जेरै बैसागुबो मोननो हायो बर'नि आंगु रंजालि बैसागु बेबो जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबो बिनि उनावहाय जों मोननो हाबावो। मागो फोरबो। मागो दमासि बेफोरबायदि गोबां जोंहा फोरबोखौहाय। मोननो हायो जेरैबो बोथोरजों सोमोन्दो थानाय फोरबो हिसाबै जोंहा। आ आं बैसागु ओ दमासि खाथि फसा बेफोरो गोग्लैयो आरो आबादजों सोमोन्दो थानाय। जोंहा हाल जुरिजेननाय नांगोल जांख्रा। माग माइ आग्लायनाय बेफोरबायदि ओ मा माइ थिखोनाय बेफोरबायदि फोरबोखौहाय जों फालिनाय जायो आरो धोरोम एबा गारजाफोरा फैयो आरो जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबोफोरनि बेलायावहाय ओ दायोथ' जोंना समाबो जाबाय बेनि थाखायनो। ओंखायनो ओ खल राननायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा? औ दे